हेल' हेल' ओंखाम जादों।
औ
मद ओंख्रि जाखो? माबा बयलार एवनाय ओमफ्राय इस्कसजो खांख्राइ
औ गोथाव आरो होमबा? इस्कुसखौलाय माबोरै संनाय?
दालि गरनै होनानै इसकुस गोबा गोबा हाबाय। थावजों एवफ्रामबाय दै होबाय खांख्राइया सेमब्र' गारना होबाय।
ओमफ्राय बेनिफ्रायदिनो बानलु देरनो होबाय
बानलु देना होनानै ओमफ्राय आरो गंगार दुन्दिया खानानै
लुनानै साफा सुनानै माबानानै होना होबाय। जानो गोथाव औ ओमफ्राय खांख्राइखौलाय माबायसा होयो?
खांख्राइखौ
आथिं गारबाय आइथिं गारनानै मेलेमखौ देरखावनानै होबाय। ओमफ्राय उम
बिदिनो खां ओंख्रिया ग्लब ग्लब गोदौबा खांख्राइखौ गारसनना होबाय। आरामसे मिलौबा मिलौबा मोनजालायनाय।
गोथाव जायो होनबा ना?
बयलार फाजा बयलार फाजखौ बांगनजों एवदो। गोथावथार जादोबो हेल'
खोनायाखै औ बै एवनाय मोजां खोनथालाय देलाय मोजां प्रसेसै
बोरै एवनो माने थावखौ सिगांग्रो गुदुं जाहोग्रोबाय सामब्राम पियासखौ हानानै होबाय। हानानै पियासा खामफ्राम खामफ्राम जाबा
उम्म।
ओमफ्राय आरो बानलु देखाना लानानै बानलुखो
उम्म ।
थावआव होनानै बयलारखौ उनाव होबाय । होनानै ओ फ्राम फ्राम दैखौ रानहोनानै फ्राम फ्राम एवबाय ।
उम
उम माबाखो जाब्रां सामब्राम गुफुर हाइजें देनानै होबाय दैसे होनानै ओमफाय गोदौ होबाय ओमफाय आरो ओ बांगनखो बिलाहिखो हानानै होबाय हाना होनानै
ओमफ्राय